औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा मा खालामगासिनो दायो
औ खोनादों नोंथां दाथ' आं नै ओरैनो दं नोंथां
अ अ ओमफ्राय जाखां
जाखांबायमोन जाखांनायालाय फुंनि
अ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' जोंना नोंथां बाथोनसैलै
अ दे थिगानो
औ औ
दा आं माने मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो नोंथांजों सावरायलायनो होननानै जुदि नोंथाङा फ्रि ब्ला माने सावरायनो हागौमोन आरो
ओ सावरायजागोन नोंथां सावरायजागोन
अ सावरायजागोनना माने टपिकआनो जाहैबाय जोंना माने जों सरकारि साख्रि बा जों बिज नेस बिजनेस मेन होननानै बुंसै फारागथिखौ आरोना जों बेखौ बेनि खोथायावसो सावरायनो होननानै दा नोंथाङा मिथिबाय एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिङावहाय आंबो फोरमायगोन
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो
औ
ओ ओ गभर्नमेन्ट जब आरो बिजनेसनि सायाव सोंदों नङा होमबा नोंथाङा
औ
ओ गभारनमेन्ट जब होनोब्लाथ' जोङो जेरै जों एगजामपोल होनो हायो पुलिस इंडियान आर्मी आ जेरै बेंकनि साख्रि गोबां रेलवेनि साख्रिफोर आरो गभारनमेन्ट टिचार बेफोरखौ जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोङो दा नायोब्ला जोंहा गोबां कम्पिटिसन जानानै फैदों जोङो गभारनमेन्ट जबनि थाखाय आ जोंनि सुबुं माहारिफ्रा बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो नङा होमबा नोंथां जोंनि सुबुं माहारिफ्रा दुनियावहाय गोबां जालांनो हमबाय जोंनि ओ सुबुं माहारि बांनायनि थाखाय एबा सोलोंथाइया बांद्राय जानायनि थाखाय जोंनि पस्टफोरा माने बिराद कम्पिटिसन जानो हमबाय माने फोरा बांद्राय फैनो नागिरा जोंहा फैयो फैनाया नाथाय जोंनि मानसिफोरनि बांद्रायनायनि थाखायनो जोंहा फसा खम जानो गोनां जायो आरोना नोंथां ओ जोङो बिराद जों फरायनायावहाय बिराद कम्पिटिसन जानानै दङ जोंनि दायो सोलिबाय थानाय थासारियाव आरो जों नायोब्ला जोङो बिजनेस मेन बिजनेसमेन जानो थाखाय जोङो फरायनांगोन फरायनांनायनि गोनांथि जायो जोंनो मानो होनोब्ला जोङो फरायनानै जोङो बिजनेस खालामोबा बिजनेस खालामोब्ला जोङो सासे मोजां माने बे थिग जानो हायो मानो होनब्ला जों फरायनानै गोबां ओ फिसा फिसौ बिजनेसबो जों मावनो हायो।
औ।
ओ सुबुं माहारिफ्रा सानो जोङो अ' एप्पा जोङो बेबायदि डिग्रि ओ पास जालायलायनानै जों बेबायदि फिसा फिसौ दखानखौ जों मानो होनो जों फास्ट फुड दखानखौ मानो होनो जों मानो फिसा फिसा बिजनेसखौ जों मानो खालामनाय बिदि सानो आरोना सुबुं माहारिफोरा एबा ओ सोलोंथाइ लानानै बिदि नङा बाट जोङो ओ बिजनेसमेन जानो थाखाय एबा जोङो बिजनेसखौ जोङो गिदिर खालामनो थाखाय जों गोबां माने ओ फिसानिफ्राय जों गिदिर मावलांनांगोन अब्लासो जोङो डेभलप जागोन। जोङो ऐ बे फिसासो खामानिया बेखौ आं मावा ओइ बे साहा दखानखौ आं होआ। बेबायदि होननानै जाया माने ओ बेलेग ओ सुबुं माहारिफ्रा एबा बेबायदिनो मारुवारिफ्रा गोबां बेबादिनो बेंगलि बिहारिफ्रा गोबां माने ओ बिजनेस खालामो फिसा फिसा फिसौनिफ्राय बिदिनो ओ बिजनेस खालामनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनब्ला बिसोरा ओ सानसे सम माने जोङो फिसानिफ्रायसो गिदिर जागोन होननानै जों बिसोर माने सानो आरो बेबायदिनो मिया एबा बांगालफोरा बेबायदिनो बाङासिङा बिसोरो जिर' जिर' माबानिफ्राय जिर' फैसानिफ्राय बेबायदिनो ओ बाङासिङा बुथुमनानै बेबायदि ओ गोबां माने रां खामायनायखो- जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बेफोरो मोनसे बिजने बिजनेस बेफोरो ओ नुनायावल'सो जोबोद लेथ्रा खामानि नुयो बाट मोनसे बेयो बेनिफ्राय माबायदि मान सि जालांनो हायो बेखौ जों मोनदांथिनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरा दङ बेबायदि साहा फाननानै एबा माबा मोनसे खालामनानै बिजनेस खालामनानै बेबायदिनो मानसि गिदिर जानायखौ जों नुनो मोनदों ओं जों बिजनेस खालामनांगौ जायो जोंहा माने बिजनेसा मोनसे ओ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार। जों बिजनेस मावोब्ला जोंहानो रेसपेक्ट मोनो जोङो अ'जों सानो मोनसे जों बे फिसा फिसौ जोङो ओ बिजनेस मावोब्ला जों रेसपेक्ट मोननाय नङा बेखौ सानो। बा जोङो फिसा फिसौनिफ्रायसो जोङो गिदिर जालांनो नङा होमबा नोंथां? ओंखायनो जोङो माने औ खोनादों नोंथां। खोनाबायना नोंथाङा खोनाबायना नोंथाङा? औ।
औ खोनाबाय खोनाबाय।
ओ जोङो औ औ खोनाबायना नोंथाङा? हेल'
औ खोनादों।
हेल' ओ नोंथाङाबो फंनैस ओ खोनाबाय ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
हेलौ अ' नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बेनि सायाव?
औ हागोन नोंथां आंबो एसे एनै आंनि माने मिथिनायखौ फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङावहाय दा नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय बुंनो थाङोबा जों साख्रि होननानै बुंनो थाङोबा सरखारि साख्रि ना नोंथां नोंथाङानो आंनि सिगाङां फोरमायहरखाबाय जे जोंहा दानि जुगावहाय जोंहा सरकारि साख्रि मोननो थाखायबो गोबां जोंहा चेलेन्जिं जाबाय पस्टफोरा खमायदों मानसिया बांदों जों साख्रि होसैनाया एगजामफोर होनांगौ गोबां खस्थ' जायो। नाथाय मोनसे खोथा आरोना नोंथां जों जुदि सरकारि साख्रियाव जों होसोयोब्ला जोंना माने बेवहाय जों नाजानाय थानांगोन। आरो जों एसे एनै रोंगौ एसे एनै जोंङो नलेजबो थानांगोन जों फरायनाय मानाय बेफोरावहाय आउट नलेजबो थानांगोन जोंङो।
नाथाय जों जेब्ला सरकारि साख्रिखौ मोनोना नोंथां सरकारि साख्रियावहाय सरखारि साख्रियाव माने जोंना मा जायो माने जों बे बुस्थुखौ मोनब्ला जोंङो माने खस्थ'आ बारा जाया आरो जोंना बांसिन खामानिफ्रा जों माने ओ जों मास मास जों दरमाफोरखौ जों मोननो हायो खनसेनो गथा फैसायै जों माने बे आरो। ओमफ्राय ओरै बुंनो थाङोबा जों बिजनेस लाइनखै बुंनो थाङोबा जोंहा जों गथाबो मोननो हागौ बा जोंङो जिराय जिराय जों सानसेयावनो खनसेनो मोननो हागौ बा जों साननै बा सफ था बिदि बुंनो हायो आरो दा आं बुंनो सान आरो नोंथांनि सिगाङाव जोंहादा जों गभारमेन्ट जब बुंनो थाङोबा जोंहा जों मोनगोन बिदि नाथाय समस्याबो दङ मोननैसो जेरै हमनानै ला जों बेफोरखौ मोनोब्ला जों सम होनो हाया गावनि थाखायबा जों न'नि मानसिनि थाखाय जों सम होनो हाया जायो मानो होनबा जोंहा बेवहाय सानफ्रामबो जोंहा मोनसे एटेन्ड जाथारनांगौ जोंहा बेयाव नियम दङ गोसो बायदि माने आं दिनै थाङा आं दिनै मावहैया बेफोरबायदि माने खालामनो हाया आरो। जोंङो सम लानानै सम मोनसे लानो रिजेन लाबा हागोन। नाथाय जोंहा खमखौ नुनो मोनो आरो माने जों गभर्नमेन्ट जब लायोब्लाबो जोंहा माने गावनि थाखाय जों पार्सनेल टाइम होनो हाया बेफोरबायदि जायो आरो नोंथां। नाथाय जोंहा बेखौ मोनोबा जोंहा मोनसे पारमानेन्ट माने जोंहा जिउ खुंनो थाखाय मोनसे सहाय मोनखायो आरो फारसेखि आरो फारसेखाय फारसेखैजाय जों बुंनो थाङोबा जों बिजिनेस जों बिजनेसा गोबां रोखोमनि दं नोंथां जों फिसानिफ्राय लानानै गिदेरसिम दं जों फिसा जों जेनेबा हमनानै ला नोंथाङा बुं खाबाय आंनि सिगाङावहाय जों फिसा फिसा बिजिनेस जों जायखौ नुयो नाथाय नङा उनाव देरलाङो जेरै हमनानै ला जों फास्ट फुद होन बा जोंङो बिदिनो बाङा सिङा जों माबानानै जोंङो खस्थ' खालामनानै जोंङो मोनो बुंनो थाङोबा जों बेफोरावहाय बेफोराव खस्थ' दङ नोंथां जों फेदेरनो थाखाय नाथाय रां रुफायाबो गोबां दङ जों बेयाव एसे माने जों जागायजेननायाव जों एसे एनै फैसा जों सोनानै बा इनभेस्ट खालामनानै जोंङो मावनो हागोन जों जेब्ला रोंलांगोन मानसिफ्रा जों जोंनि बिजिनेसखौहाय मिथिलांगोन होमबा जों बिदिनो देरलाङो जोंनि बिजिनेसा। जोंहा गोबां रोखोमनि दं जेरै हमनानै ला जों बिजनेस मावनो थाखाय जेरै हमनानै ला मोनसे कर्स लानो हागोन जेरै आइटि आइ होन बा जोङो हटेल मेनेजमेन्ट होननानै बुङो बेफोरखौ जों कर्स लानानै जों निजिनिनो मोनसे जों आइ टि आइ आव ला बुङोबाथ' जोंहा आइटि आइ होनबा रोखोमनि दं मेकारिंनि दं इलेक्ट्रिकनि दङ होमबा जोङो बेफोरखौ कर्स लायोबा जेरै जों मेकानिकनि कर्स लायोबा जोंहा मोनसे गावनि निजेनिनो जोङो गेरेज गिदिर खेवनो हागोन बा जोङो सारबिस सेन्टार मोनसे खेवनो हागोन जेरावहाय जोंहा जों खेवनानैनो जोङो एसे एनै मानसिफोरखौ सोनानै जों गाइद खालामनानै जों उदाङैनोबो जों जानो हायो जों फोरोंनानै मेनेजारफोर सोनानै। बेफोरावबो जों माने गोरलैखौ नुनो मोनो आरो नों नाथाय जोंहा बेयाव थाखानिबो खोथा फैयो एसे एनै जोंहा कर्स लानांगौ बा मा होनो जों बेयाव खिद ग्रेजफोरखौ खेवनो थाखायबो नांगौ जायो आरो बिदिनो आरो आमफ्राय हटेल मेनेजमेन्टबो होननानै बुंदोंमोन ना आङो नोंथांनि सिगाङाव जों हटेल मेनेजमेन्ट होननानै जों बुङोबा जों एखौ कर्सखौ जों कमप्लिट खालामोबा जों गोबां गिदिर बिदिनो फाइभ स्टार हटेल जों बेफोरावहाय जों मावनानै जों जानो हायो बा जोङो बिजिनेस गावनिनो खेवनो हागोन जेरै जोङो बिदिनो स्टलफोर खेवनो हागोन फास्ट फुड गिदिरनो बा जोङो गावनिनो रेस्टुरेन दाबा जों बिदि मावफुंनो हागोन जेराव जोङो मानसि सोनानै जों खामानि लागायनानै जों गाइड खालामनानै गावनि मानेनो‌ बे बिजिनेसखौ जों फेदेरनो हायो आरो गावनि एक्सपिरियेन्सजों लानानै। साबसिननिफ्राय साबसिन जालाङो आरो बुंनो थाङोब्ला बिजिनेसाव आरो बिजिनेस लाइनाव जों थाङोब्ला जों निजेनि थाखाय जों टाइम बरननो हायो मानो होनबा जों बे जों जे बुस्थु जों खामानि मावो बेनि मालिका जोंनो जायो ओमफ्राय सरकारि साख्रियाव जों बुंनो थाङोबा जों माने माने गभारमेन्टनि आन्दाराव मावनांगौ जायो नालाय जों माने गोसोबादि हाया माने औ। दा जों बिजिनेस लाइन होनना बुङोबा जों गोसोबायदि हायो। आरो जों गिदिरनिफ्राय गिदिर खालामलांनो हायो बेफोरनो आरो आंनि बुंनांगौआ। नाथाय मोननैयावबो एखेसो जों माने अबेयाव जों लुबैयो जों बेसो जों बुंनो थाङोबा जों गभारमेनट जब मोनोबा जोंहा मोनसे रेसपेक्टबो थायो मानो होनबा जोंहा बेवहाय मोनसे मा होनोमोनलाय बेयो जोंनि मा होनोमोनलाय जोंनि हादोरनि थाखाय खामानि मावदोंबो होननाय जायो मानो होनबा जोङो गभारमेन्ट जबाव गोबां दङ जेरै हमनानै ला जोंहा बेंकनियानो हक बा जों रेलवेनियावनो हक बा जों हमनानै ला जों गभारमेन्ट ज'बा जोंहा डिफेन्सआवबो थाङो आर्मि माबा माबि फुलिस जोंहा बिफोर माने मोनसे जोंनि समाजनि थाखाय मावनाय जायो आरो बिफोरो मोजां खामानि जों खोनानोयोबा दा नोंथां आं बुंबाय थायोबाथ' गोबां खोथ था ओंखारो नाथाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथांनिफ्राय आं एसे एनै बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा नोंथाङासो मा होनो
औ ओ आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा बेबायदि ओ गावनि समखौ एबा गावनि रोंगौथिखौ आंनो फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ दे ओमबा ना